नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
मा खामदों नोंथांङा दा?
आंङो दं ओरैनो।
औ ओ नोंथांनियाव आंङो जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनायनि सायाव एसे सोंनो हागोन नामा नोंथांखौ? औ नोंथां एसे फोरमायना होदो नोंथांङा ओ जों बर'फोरा बैसागुखौ माबायदि रंज
उम्म उम्म आंङो जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ फोरमायनोसै होनबा नोंथांनो।
औ औ नोंथां।
अ बैसागु होनबा थ मिथिखायो ना बर' हारिनि माने फालि जानाय मुंदांखा
औ औ औ
जायखौ जों गोदान बोसोरनि जागायनाय होनना हम
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बियो दोरोंङारि मोसानाय आरो जानाय लोंनाय जों रंजानायनि सम होननानै जों सानो आरो बर माहारिया। बैसागुखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबौ आबै मोनै समनिफ्रायनो फालिबोगासि नो दङ दिनैसिमबो औ। बैसागोखौ जों स्नि सानसिम फालिनाय जायो।
औ नंगौ।
ओं। बैसागु बोथोराव जोङो रंजानाय बाजानायजों लोगो से जोंनि बे बिमा- गुरु बिफां। गु माने नखरनि जायो थैनाय बिब फोरनोबो जोङो बावनाय जायो गोसो थांनाय जायो आरो
औ
बैसागोखौ जों गुबैयै मोननै माने बाहागोआव फालिनाय नुनाय जायो। मोसौ बै सागु आरो मानसि बैसागु बैसागोनि गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै मोसौखौ थुखैनाय बेयावबो गोबां नेमखान थिफोर दं आरो जे रै मोसौखौ जोङो दैमा एबा गो थार हाखरफोराव लाङो लां संनानै थुखैयो। बेयाव जोनो गोबां गोबां मुवाफोरनि गोनांथि जायो आरो जेरै मोखोना बिबार दिगिलिग। थि लावथि रायदों लावथि बायदि बायदि लाव फान थाव बेनि उनाव जोङो बै हांनानै लाबोननाय बैफोर मुवाफोरजों माला सुयो सु मोखौनाव गानहैयो आरो गानहानै बेनि उनाव हांगारजों फोथा फोनो मोसौफोरनाव
औ औ नंगौ।
फोननानै बेखौ लाना थाङो आरो
औ औ नंगौ औ
जा जोङो लाव फान्थाव जा मुवाफोर खाङो दोंमोन। बेेफोरखौ जोङो माोसौखौ खौ थुखैनाय समाव खुबैनाय जायो आरो आरो बेयावबो मोनसे मेथाइ दङ मेथाइ खनै खनै खनाय खुबैनाय जायो आरो बेनि उनाव आरो गोबां दंबावो जेरै गोखा गोखै जानाय मैगं खाबथिंनानै हाग्रानि बेफोरबायदि ओ खाबथिंनानै संना जानाय जायो आरो। माने मानिनाय दं आरो बेफोरबायदि खाबथिंना संना नानै मैगंफोरखौ जायोब्ला जोङो गोबां बेराम आजारनि फ्राय बारगयो होननानै जों फोथायनाय
औ
बेबायदियैनो जोङो रंजायो बाजायो। आरो जेरै जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ दखना जेरै हौवाफोरा गानगोन गामसा सा गोमो गोथां बायदिसिना गाबनि बेबायदि गाननानै जोङो गासैबो जयै खाम जथा टल गंगोना बायदिसिना आग-आगजु लानानै जोङो गासैनिबो नखर नखर हाब बोयो आरो हाब हाबनानै माने मोसायो रं जायो नखरनि मान मानसिफोरनो गाहाम हामलायथिनाय होयो आरो। बेबायदिनो जोंङो जोंनि बर' हारिफोरखौ जों रंजानाय नुनाय मोनो।
औ नंगौ।
अ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ गासैबो जयै उम ओ रंजाथिंङो आरो। बे
औ नंगौ नोंथां औ।
बिदिनो जोंनिथिं फालिनाय जायो आरो। दा नोंसोरनि थिंजाय माबायदि? दि मा नोंथाङाबो एसे फोरमायना हो।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथाङा दि एसे आगोलावनो बुंलांबाय एसे ओरै जोङो ओ मोसौखौ ओ ओ सैथोनि लास दिना जोङो मोसौखौ जोबथा सानाव जोङो ओ दैमा नङाबा दंग'आव जोङो थुखैहैनाय जायो। नोंथाङा दानि बै ओ होनलांनाय बायदि जोंबो बेखौ थुखैहैनाय जायो औ। आरो जों मोस मोसौखौ ओ थुखैनोब्ला सिगाङावनो जोंनो नांगोगोन ओ दिग्लिगुथि, थाराइ, हालदै, ओ पानिलाव, फान्थाव बेफोर खौ जोङो ओ आरुं फिसायाव माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो नों थां औ ओ बिनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो लाङोब्ला जोंनि आजै आजौ मोना गालांनाय मोनसेदि खुगा मेथाइ दङ बेखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसो सोरै बोसोरै ओ दैमायाव ओ थि बिफांफोरजों थुना गारबोना लागायनाय जायो जों फाथोनि बिनो गोदान फागान लागायनाय जायो आरो नोंथां। औ आरो नोंथादि बुंनाय जादों जेरै मानसिनि थां। औ ओ खर नखर ओ थां थाज सेरजा, गं ओ मोसानाय समाव जोङो देलायफब गानफब जोमफब जोङो मोसानो ओंखारलां ओ जिबिद सोरबा लानानै ओ गंगोना दामनाय थां औ जों जायनिबा नख अनना जि हायो बेखौ हरा आरो जोंनो गावनि आरो नोंथाङादि बुंदोंमोन बैसागु बोथोरनि ओ जोबथा सानखालि ओ जोबथा सानो खालि जोङो जौसे एक जायो नंगौना नोंथां औ सुबुंफोरा जेरै बुंलांनाय ता बिदनो जोङो गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि ओ देहानि बेमार आ जार खारो होननाय लाय जों बेखौ दास सिमबो फालियो आरो नोंथां औ नंगौ नों थां आरो जोङो ओ जोङो बिफोरावल' नङा जोङो ओ बाउखुंग्रि हाजोखोबो जोंनि मोनसे ओ आंगो फोर्बो हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ना? औ जों गा सिबो ओ बावखुंग्रि हाजोआवबो जोङो खाम सिफुं ज था सेरजा गंगना बर'नि जोंनि ओ आइजोफोरा दख'ना थावसि रेगेरेगां आगरनि फासोरा जोमनानै जोङो बैसागु ओ फोर्बोआव बाउखुंग्रि हाजोखौ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन थ जों गासैबो गाखोहैयो आरो नोंथां ज' ज' लोगो नांनानै। औ आरो ओ बियावबो बुंलांनाय बायदियै ओ जों फोथायो आरोना गोदो सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ मोनैयाव बुंदोंमोनलाय ओ बे बाउ खुंग्रि हाजोआव जायनो फुजिफैयो ओ बियो ओ गावनि साननाय हनाय जाफुंगोन आरो मोजां मोननायखौ मोनगोन होनलायलाय जोङो बे बाउखुंग्रि हाजो जोखौ जोङो ओ गा सैबो ओ मानिनानै मोनसे फोरबो गोथार ओ मन्दिर हिसाबै जों बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां औ आरो बिजों लोगोसे जोङो ओ बाउखुंग्रि हाजोआव जोंनि बर'नेनि दोरोङारि ओं ख्रै ओ बर'फोरा बानायनाय जेरै सबाइजों ओ दाउ ओ औ ओम सबाइजों साम' अनला दाउ औ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जोंनि बर' फोरा ओ गावनो बालायनाय। आरो ओ जोंनि बर'निनो आ आखाय जों दानाय दखना थावसि बेफोरखौ जोङो बावखुंग्रि हाजोआव मोननाय
औ औ नंगौ।
थिगौ जानांगौ बाव एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
बावखुंग्रि हाजोनि सोमोन्दै आं इसेबां मिथिया मिथिनायालाय।
औ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां। नोंथाङा जोंनि बरफोरनि दामनाय आगजुनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दामनाय आगजुफोराथ जोंना बेफोरनोना दोरोङारि दामनाय आगजु फोरा जेरै खाम ज था सिफुं गंगोना बेफोरखौथ जोंनिया बेसे बैसागो समाव नांंखा थ थारगौ ना बेफोरखौनो लानानै जोङो गामि गामि ओंखारलाङो आरो ना औ। गुबुन गुबुन गामियावबो जोङो मागि गिनो थाङो रंजायो बाजायो सबबो लोगो नांनानै। बेफोरो बरफोरनि गोनांथार दामनाय देनाय दोरोङारि आग जु आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बर हारिनि
औ औ। औ।
गोदोनि औ गोदोनि दिनाव जेरै बैसागो दिनाव रंजा बाजा खालामोमोन आथिखालाव एसेबां नुनो थांनाय जाला आरोना आथिखालाव गोबां खम जालांनो औ आलादा जाबाय खम जालांनाय नुनो मोनो आगोलनि ज ज ओंखारनाय नुला
औ औ नंगौ नोंथां नांगौ औ। ओ जोंनि बरनि दोरोङारि दामजुफोराथ खाम सि फुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरनो। आ जोङो खामखौ आ ओ जोङो खामखौ ओ जुननिफ्राय जुनारनि बिगुरजों बानायनाय जायो आ रो नोंथां आ
अ ओं
ओहो सिफुंनि गुदुंखौ मोनाबा बाहागोनि खालाम ङा एसे होनो हागोन जोंनि बर बैसागु मोसाब्ला मा मा ओ मा मा खालारनि दखना गाननाय जायो?
जरै गोमो गोथां गोज्जा बेफोरनो आरो दे बिदिब्ला बिथांजों रायज्लायना गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। जोंना समाबो जोबथ'बाय दोनथनो सै नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोनथों नोंथांसिम।
दे
ज